नोंथां। हेल'
औ मोजां खोनादोंना।
खोनादों नोंथां‌ङा नोंथां आं नोंथांनाव हरनायनि जाहोना जाबाय जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनानै आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन दा नोंथांनाव सम दङ ना? ओ आदिनि सायाव सावरायनानै नोंथांखौ खालामदों बे आयदायानो जाबाय जोंनि बर' हारिमु आयदानि सायाव दा नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा?
बर' हारिमु दामनाय देनाय
औ।
दा नंगौ जोङो मोनसे हारि हिसाबै जोंनो सिनायथि मोननो थाखाय हारिमुवाबो जोबोद गोनांथि। दामनाय देनाय मोसानाय बेबायदिनो जोंहा खोनादोंना मोजाङै।
खोनादों नोंथां औ खोनागासिनो
जोंहा माने गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो ओ गावनि जेनाखि दामनाय-देनाय मोसानाय ओम बेफोरबायदि दंबोखायो आरो जों बेफोरखौ लानानैनो जोबोर गोग्गानो हायो। मानोना बियो जोंनि नि गावनो गाव सोरजिनाय सोरजिनानै लाबोनाय।
दा जों गोदो समावहाय जों मानसियाथ' माने गासै खामानियाव मुखुब जानानै थानानैल' जों गोजोना। जोङो सम सम माने जों मेंग्लिनाय गोसोफोरखौहाय बा देहाफोरखौहाय जों दसे सम रंजानो लुबैयो। फैयो बेबायदि आरो थि बेबायदिनो जों माखासे बे हारिमुफोर दं दामनाय देनाय मोसानाय जायनि गेजेरजों जों जोंनि सिनायथिखौहाय होबोनो हादों। जेनेबा बागुरुमबा मोसानाय मोसानायनि गेजेराव मेरला दं आरोखि दावउस्रि देलाय माने जारा फाग्ला आरो दाहाल थुंग्रि सिबनाय दा हमनानै ला दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसानाय दा बेनि गेजेरजों जों जे मोनसे समाव दावहा नांग्रा मोनसे हारिमोन। बेफोरबायदिखौ जों मिथिनो मोनो आरो। थिख बेबायदिनो माने गोबां मोसानायनि गोबां माखासे ओंथि दङ। जेनेबा जारा फाग्ला बिहामजो मंलि नागिरनाय बेफोरबायदि आरो होम थिग बेबायदिनो जोंहा दामग्रा आइजें आयला खाम सिफुं बेफोरबो माने जों गावनो गाव बानायनानै बा दिरुननानै लाबोनाय जों बेफोरनिफ्राय सानहरनो हायो आरोखि ना जों जे हारि बियो जे सिगां समनिफ्रायनो बेसेबां माने साननो गोरों बेखौ माबायदि साननानै जे बानायबोनो रोंदों बे सिगां समनिफ्रायनो बेयो मोनसे जोंनि थाखाय माने दुग्गानानै लाथाव होनोमब्लाबो बांद्रा द्राय बुंनाय जानाय नङा आरो बेबायदि आरो नोंथाङा एसे बुंदोलाय नामा आं दा बुंबावनोसै
औ ओ जोंनि बर' हारिया जाबाय मोनसे हारिमु गोनां मोनसे हारि जाय हारिमुनि गेजेरजों जोंहा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जों सिनायथिखौ मोनबोनो हादों जेरै गोदो गोदायनि निफ्रायनो जोंहा माखासे दोरोङारि मोसानायफोर दङ। दामनाय देनायफोर दङ बेफोरनो जाबाय जोंनि हारिमुनि मोनफा मोनफा बाहागो अ जेरैबायदि मोनसे मोनसे हारिनि गेजेरावहाय जेरै दामनाय देनाय जानाय लोंनाय मोसानाय मुसुरनाय आबाद मावनाय बेफोर गासैखौबो लानानै मोनसे हारिमु बे हारिमुवा मोनसे आयना बायदि जाय आयनानि गेजेरजों जों गावनि मोखांखौ जों नायनो हायो थिग बेबायदिनो मोनसे हारिमुनि गेजेरजों मोनसे हारिनि गासैबो बिथिंखौनो जों नुनो हायो जेरै संसार जानाय आबाद मावनायनि बेलायावनो होन बा जोंहा ना गुरनाय समाज आसार खान्थि बैफोर मोन फ्रोमबो माखासे आयदाफोरा जोंनि हारिमुआवहाय जों बेरखांजोबनायखौ नुनो मोनो। जेरै नोंथाङा नैबायदि जोंनि बर'नि माखासे दोरोङारि मोसानायफोर जोंहा दंखायो। जेरै जोंहा दाखालिसो बागुरुम्बा दोहौनि गेजेरजों
उम
जोंनि दुलाराय मुलुगावनो जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि मोसानाय हिसाबै जोंहा दिन्थिफुंनो हादों आरो बेनि गेजेरजों जोंहा जोंनि मुलुगावनो जोंनि बर' हारिखौ जोङो सिनायथि होनो हादों जोंनि आसाम हादरसा बड'लेण्ड रायजोआव दे बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि मोनसे मोजां मोसानाय दोरोङारि मोसानायफोर दं बेखौ जोङो दिन्थिफुंनो हादों आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गोदो गोदोनिफ्रायनो जेरै माखासे दिन्थिफु फुंनाय हाबाफारिफोर लाबोनाय जायोमोन बेफोरनो जाबाय जों गिबि गिबियावनो बुंनो हायो जेरै जात्रा गानफोर आ खेमथा थाख्रि फारला बेफोरनिफ्रायनो जोंहा हारिमुफोरा जोनोम जाबोदोंमोन जेरैहाय जोङो माखासे हाबा हुखाफोराव बा सोरनावबा साय सालामि फुजा फोरबोफोर जायोब्ला जोंहा बै थाख्रि फारला आरो खेमथा बैफोर गाउनफोरखौ जोंहा दिन्थिफुंबोदोंमोन जेरै थावख्रि बायदि गिदिं गिदिं मोसानायखाय जोंहा साख्रि फारला मुं होनाय जादोंमोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा जात्रा गान जाय जात्रा गानखौ नायोब्ला जों माबा मोनसे खराग जों मोननो हायो जेरै मिनिनाय गाबनाय मिनिनाय जानाय लोंनाय बैफोर खरागफोरखौहाय जोङो जात्रा गानावहाय जों मोनबोनो हादों बेफोरबो जाबाय जोंनि मोनफा मोनफा हारिमुनि बाहागोफोर जेरै आरोबाव जोंहा बुंबावनो थाङोब्ला एकटिनिया एकटिनियाबो जोंनि मोनसे बर'नि हारिमुनि मोनफा बाहागो जाय सासे मानसियानो गुबुन गुबुन फाव खालामनाय जायो जेरै राजा महाराजानि फाव खालामनो हायो। बान्दा बान्दिनि फाव खालामनाय जायो जों एकथिनियाव बे फोर माखासे फावफोरखौ जों नुनो मोनो बिनि उनावहाय जोंहा फैदों थियाटार मोनसे जौस्रां बा साइना सालि लुनानै जोंहा जोंनि जेखिनि माखासे आ थियाेटारनि गेजेरजों जोंनि बर'नि माखासे समाजारि आसार खान्थिफोर बा दोरोङारि माखासे मावथाइफोर बेफोरखौ जोङो थियेटारनि गेजेरजों जों दिन्थिफुंबोनायखौ नुनाय जादों नोंथां बेनि अनगायै जोंहा जेरै सावथुननि गेजेरजोंबो जोङो बर'नि माखासे आसार खान्थिफोर बा बर'नि जानाय लोंनाय गान्नाय जोमनाय नेम निथिफोरखौ जों सावथुननि गेजेरजों बो जोङो आ नुनो मोनबोदों। बेफोरबो जाबाय जोंनि मोनफा मोनफा बर'नि आ हारिमुफोर आरो जोंहा गोदोनिफ्रायनो जेरैहाय ना गुरनानै जाग्रा मोनसे हारि नाहा मैया थांनानै जाग्रा हारि जेरै जोङो दोरोङारि मोसानाय ना गुरनाय मोसानाय जों नुनो मोनो ना नोंथां बेनि गेजेरजों जोङो बेखौनो मिथिनो मोनो जे बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो ना गुरनानै जाग्रा मोनसे हारि। जेरै जोंहा जेखाइ खबाइजों ना गुरनानै आ जोङो जोंनि हारिमुखौ जोंहा सिनायथि होबोनो हादों आरो बेनि गेजेर बेनि अन गायैबो जोंहा आरो दंबावो जोंनि आंगोनि हारिमु जेरै आ दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय ज आइजो फोरनि थाखाय जोंहा दख'ना दङ हौवाफोरनि थाखाय जोंहा गामसा आरो जोंनि नेरसोन फालि जों आर'नाइ जाय आर'नाइ खौ जोङो मुलुग दरबारावहाय जों दिनै सिनायथि होनो हादों। जोंनि भारतनि जेरै प्राइम मिनिस्टार बिथाङाबो दिनै आर'नाइ लानानै मुलुगनि गुबुन गुबुन जायगा फोराव जोङो दावबायहैनायखौ जों नुनो मोनो बे जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बेखौहाय जोंहा बर'नि आंगो फालि नेरसोन फालि होननानै जोंहा जे आइ टेकबो मोननो हाबाय बेखौ आरो गुबुना जोंनिफ्राय सेनानैबो लांनो हाया। बे जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा दा हारिमु बिथिङावनो ओ जों माबा दि हारिमु सिबियोब्ला हारिमुखौ आरो जों बांसिन जौगाहोनो हायो। बिनि सोमोन्दै नोंथाङा सुंद' फोरमायबावनो हागोन नामा?
उम जेनेबा जों माब्रैहाय बा बांसिन जेनेबा सिनायथि होनो हायोबा जोंनि थाखाय मुलाम्फा बेखौना नोंगौ सिगाङावनो नों बुंनाय बायदि जेने बा थाखाख्रि फाला एकथिनियानि जाथ्रा गान बेफोरनिफ्रायनो जोंनिया जागायदों नङा होमबा दा आं जोंनि समावहाय एसेबां माने नुबोआखिसै बे फोरखौहाय आ बिदिनो इउटुब ससियेल मिडियाफ्राव जेने बा बे एक थिनियाखौहाय नुदलाबायो आरो
नुहोनो मोनो औ
उम थाखाख्रि फालला बेखौहाय नुवाबाबो बे एकटि निखौ नुयो आरो दाबो बिनि थाखाय आं सानो जे इउटुब बा इन्टारनेटनि जेनाखि बे माबा सम बेफोराव जों हगारनानै मोजाङै जुदि जोङो लाखिनो हायोबा बेयो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां
थिग बेबायदिनो आङो लांदां गान नुबोदों
औ
लांदांगान खौहाय नुबोदों आरोखि बेहाय हरसे जायोमोन आरोखिना लांदां गाना राजा रानि बेफोरनि आरो बांसिन लांदां गाना बेफोरखौ दिन्थिनाय जायो राजा रानि दा बेफोर - बखौ नुबोदों आरोखि नाथाय मा आथिखालाव माने इन्टारनेटनि मानि जुग फैनाय लोगो लोगो मोनसे सम फैनाय लोगो लोगो दा बेफोरो गोमालांनो हमबाय
औ
दाबो माने खायसे खायसे गामियावहाय लांदांगानखौहाय देखायो थेवबाबो बिराद खम आरोखि
खम औ नोंथां
बेबायदिनो जोंना थियाटार फैलायबाय होन्दों नङा होमबा
औ-औ
दा थियाथारा एसेबाबो सोलिनानै दङ दायो दा जों बेखौहाय लाखिनांगौ आरो आरोखि जुदि जोङो जोंनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखियोबा जों बयबो गोसो गुदुङै बेफोरखौहाय जुदि दिन्थिहैनो दिन्थिहोनो थाखाय जों लायनांगौ बा आरो बयबो जों नायलायनांगौ आरोखि।
औ नोंथां
जुदि जों बयबो नायलायाबा बेफोरो माने थांनानै थानाय नङाबा सोलि नाय नङा नालाय जों बेफोरखौहाय फोथांनानै लाखि फिनोब्ला जों बयबो नायलायनांगोन माने जोंनिनो मोनसे दोहोन बायदि नालाय बियो ओंखायनो जों बयबो नायलायनां‌ गोन
औ
बेबायदिनो फ्लिम बर' सिनेमा बेफोरनि सायाव फैबा जों बेफोरखौबो नायनांगोन। जेनेबा नङाबाथ' बिसोरबो थांनानै थानाय नङाबा। जों नायाबा गुबुन हारिया सोर एसेबां नायनो बेबायदि आरो बेनिखायनो जोंबो नायनांगोन।
औ अ खोनादोंना नोंथां बिदिब्ला जोंना रायलायनायनि समावबो जाबाय नङा होमबा?
औ औ
बिदिब्ला जोंनि दिनैनि हारिमु आयदानि सायाव रायज्लायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाथोंसै नोंथां।
औ दे नोंथां दे।
सावरायनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय माखासे मिथियै गियानफोरखौबो मिथिनो हाबाय।
अ दे नों नोंथांनिसिमबो दे।
औ